औ दिनै नोंथांसिम गाहाय गाहाम हामलायनायखो जासिहरबाय नोंथां ।
औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'?
आङो दायोथ' ओरैनो दङ ।
अह बिदिब्ला जोङो दिनै ओ मोनसे टपिकनि सायाव दसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ जागोन
औ दायो जों होमबा मा ओ मिथिंगानि फिथाइ सामथायाइनि सोमोन्दै एसे खावरायनोसै नामा?
औ
औ ओ नोंथ थाङा फोरमायनो हागोन नामा? जों मिथिंगानिफ्राय माबायदि फिथाइ सामथाइखौ मोननाय जायो एसे
औ ओ फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' जोङो दानि जुगाव माने गोदान गोदान जोबोद फिथाइ सामथाइबो ओंखारबाय गोदोनिफाय लानानै दिनैसिम ओ जोङो बुय थोर लायै बोथोर फिथाइ सामथाइखौबो फोरखौबो मोननो हायो आरो जानोबो हायो नङा होनब्ला जोङो माने हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायनानै जास्लायस्लाय जोङो न'आवनो ओ मोजां मोजां फि फां लाइफां गायनानै जोङो फिथाइ सामथायखौहाय जानांगौ। हाथाय बाजारनि बायनाया मानोना मुलि ओ बिदिनो बायदिसिनाफोर होनानैसो मोननो हायैखौबो माने गोथां फिथाइखौबो मोननानै फाननो हायो हाथाइनिखौहाय। बेनिफ्राय जोङो जाबा मा जायो? देहायानो जोंनि थाखाय खहा जायो नङा होनब्ला?
औ
बेनिखायनो जोङो न'आवनो गोथां गोथां मोननाय फिथाइ सामथायाइखौ जानांगौ आरखि। जोङो ओरै गायनानै लानो हायो न'आवहायो ओ ओ आसफल बिफां थालिर बिफां आरो खान्थाल बिफां आरो थाइजौ बिफां आरो लेसि बिफां लेरख' बिफां आस पल आरो आनारस ओ नासपुथि ओ बेफोरबायदिनो बायदि बायदि दंफां मोजां मोजां फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौहायो जोङो न'आव गायनानै लानो हायो। बेफोरनिफ्राय जोङो रोंगौ फिथाइ मोननानै जोङो ओ बेखौनो न'आवहायो जानांगौ आरोखि। ओ जोङो बेफोरनि बारै बेफोर फिथाइखौ बोथोर लायै बोथोरसो मोननाय जायो नङा होनब्ला?
औ
जोङो दाथ' आमथिसुवानि बोथोर होननानै जोङो मोनथिनो मोनो नङा होनब्ला? ओ जोङो बे आमथिसुवायाव माने फिथाइ सामथाय जानायनि दिन होननानै जोङो मोनथिनाय जायो आरोखि। जोङो ओरै नो खामानि दामानि मावालासे ओ आमथि सुवायावहायो ओ फिथाइ सामथाय जायो। आरो जोङो गासैबो खामानिखौनो दोनथ'नानै ओ फिथाइ सामथाय मानसिफोरनाव बा लोगोफोरनाव हायो न' न' थांनानै जोङो फिथाइ सामथाय नों आं बयबो ज'मा जानानै जायो होननानै जोङो मोनथिलायो आरोखि।
औ नंगौ।
ओमफ्राय ओ जोङो थाइजौखौथ' बुंनो हायो ओ गोरलैनिफ्रायनो जोङो जानो हायो माने थाइजौखौहाय जोङो गोरलैनिफ्राय जानो हायो होनब्ला माबायदि जायो बेखौ आं बुनि इसे ओ जोङो थाइजौखौ हायो गोरलैयाव हाययो खानानै माने मादाया गोरलै समावबो जोंङो बेखौहायो खानानै आसार बानायनो हायो नआवनो नङा ब्ला बेखौनो जोंङो ओंखाम जानो हायो बिनिफ्राय जोंङो एसे देरबाथायनो माने बिनि मादाया राजासिम जाबाथाय जोंङो बेखौहाययो गोथाङावनो खाजिबो लगायनानै जायो बिनिफ्राय जोंङो गोमोन जाबा थाय जोंङो बेखौहाययो बिगुरखौल लेमनानै ओ मोदोम मोदोम जोबोद गोथाव गोदै जायो मोनजायो आरोखि बेखौहाय थाइजौआ गो खै आरो गोदैबो थायो नङा होनब्ला ओ आरो बेयावहाय गोदै जाबाथाय माने एम्फौआ बांसिन थायो आरोखि बे थाइजौआवहाय ओ बिनिफ्राय जोंङो ओ लेसिखौहाय माबायदि जायो होनोब्ला जोंङो लेसि जिया हाययो गोमोन जाब्लासो जोंङो जानो हायो बेनिफ्राय ओ जोंङो लेसिखौहाय ओ बिगुरखौहाययो जिरनानै जोंङो ओ जानो हायो बेयोहाययो माने एसे फिसा आरो रोखोमनि आरो जोंङो बेखौहाययो माने मोनबासो जानो हायो गोथांबा बेयो जाजाया ओ बिनिफ्राय जोंङो ओरै थालिर बिफां होनोब्ला जोंङो ओ फिथाइ होनोब्ला जोंङो बेखौबो गोथाङाव जोंङो जाज जाया थालिर बि बिफांनिफ्राय जोंङो थालिर मै खुनखौ हाययो आरो थालिर फस्ला होनो जोंङो बेखौ ओंख्रि मोनजायो आरो थारें थालिर बिफांनिफ्राय बेनिफ्राय जोंङो थालिर मैखुनखौबो ओ ओंख्रि मोनजायो बेनिफ्राय जोंङो थालिरनि गोरलैखौबो थालिर फिथाइखौबो जोंङो ओंख्रि जानो हायो आरोखि बेफोरबायदिनो जोंङो नआव गायना लायोब्लाथ जोबोद जोंनि थाखाय मोजाङानो नङा होनब्ला औ नोंथाङाबो बेफोरनि बारै फंनैसो फोरमायलांगोन होननानै नोंथांखौ फोरमाय फोरमायनाय जाबाय
औ नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय जोबोद मोजाङानो जादों ओ जों बुंनो हाबावो आरो जोंनि बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइफोरा माखासे ओ गावबागाव गुबुन गुबुन आलदा आलदा गुन गोनां बायदि होननांगोन आरो बबेबा फि फिथाइफ्रा माबायदि जायो गोखै बबेबा फिथाइया मा जायो गोदै बबेबा फि फिथाइआ गोफा बेफोर बेफोरबायदि आरो थिग बेबायदिनो जों सेलेखा फिथाइ बेफोरथ मोनसे मुलि ओ मुलि हारिनि फिथाइ जायो गोलैयो आरो फिथाइयाव बोफोर बेखौ जायोब्ला जों मा जायो माखासे ओ ओ जोंनि नां नांगौ जानाय देहायाव नांगौ जानाय माखासे ए ओ नांगौ जानाय ओ देहा नि माखासे गोनांथिफ्राबो मा जायो ओ मुलि बायदि खामानि होनाय। होयो आरो बेफोरखौ जायोब्ला माखासे बेमार आजारफ्राबो ओ गैया जालाङो आरो थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि बे फिथाइ सामथायाइखौ ओ लानानैनो जों माखासे फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव। गोदोनि समावथ' ओ फिथाइ सामथाइनि जेरावबो आंखाल गैयामोन माने।
औ।
नागिरब्लानो ससे थाबायब्लानो बयबो जेरावबो जाबायदि फिथाइ नांगौ बेखौ मोनजायोमोन नाथाय आथिखालाव मा जाहैबाय टाउन सहर फोराव ओ गोबां सुबुं अनजिमा बांनानै ओ थानो थाखाय न' लुनायनि जाहोनाव जों फिथाइ सामथायाइखौ टाउन सहराव गायनायखौ बारा नुनाय जाया आरो गामि ओनसोलावनो जों मा खालामो बेफोरखौ गोबाङै। गायनानै ओ टाउन सहरसिम लाबोनानै जोङो फैनानै गोबां ओ रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो आथिखालाव। जेरैहाय थालिर जोङो गायोब्ला थालिरनि फिथाइखौ जोङो ओ फोमोन नानै बा लाबोनानै टाउनसिम बा साव्रिसिम लांनानै जों फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो जेराव थाउन सहरफोरा गैखायानो नालाय बेफोर खौ फोथाय लाबोना फानफैनाया बेफोरखौ बायनानै जानो गोनां जायो बेजोंनो जों गोब गोबां रां आरजिनानै गाव गाव थाब ओ न'खरखौ सुंथानो हानाय नायखौबो जों नोंथाङाबो ओ ओ सामथायाइजों लो ओ रांखावरि खौ आवगायनायखौ नुबोदों फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोङो ओरैनो बुंनो हायो जे दानि- नोबो हायो माने न'नि ओ गासैबो मुवा बेसादानो न'आव मोननाय मुवा बेसादानो माने गासिबो दामा बुरजा जाबाय नङा होन ब्ला दानि जुगाव ज जोङो माने ओ। न'आव गायनाया माने साबसिन जानायलाय जोङो बेखायनो न' न'आव गायनानै जोङो रां खामायनो हायो। ओ जोङो न'आव गायनायखौ साब सिन जानाय नुनाय मोननायलाय ओ
औ।
बेनिखायनो रां खामायनायाबो दानि जुगावहाय आबादजोंनो ओ रां खा खामायनो हायो आरोखि
औ।
औ जोङो ओरै बुंनो थाङोब्ला आमलायाबोथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननानै जोङो मोनथियो। बे आमलायजोंबो जोङो जोबोद बेलेग बेलेग मुवा बेसाद बानायो। आमलायजों थावबो बानायो आरो सेम्फुबो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो आरो ओइमाव होनानै जुमायबो बानायनो हायो नङा होनब्ला? आरो ज जोंनि उदैया माब्लाबा फोर गाज्रि जाबायोब्ला लों ओ उदैखौ मोजां खालामनो थाखाय बे खौहायो ओ बयामाव सोनानै जोङो बेख खौहायो ओ बिदैखौ जाहाथे गनायनि सान्दुङाव माने बे बयामखौ दोनबाय थानानै बिदै ओंखारहानै दोननानै बिनि बिदै खौहाय जोंनि उदैफोरा बा गार जि जायोबा बेखौहायनो लोंनोबो हायो आरो जोङो। बेफोरबायदिनो गोबां मो जां मोजां फिथाइ सामथाइ दं जोंहा माने बहाबा मुलिबो जायो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो। बेफोरबायदिनो ओ जोंनि ननियाव। बेहाय मोननाय फिथाइ सामथायाइफोरानो बांसिन जोंनि थाखाय। मोजां आरोखि बाखि जोंङो बाहेरनि हाथाय फोरनि बायनानै जानाय बायनानै मोननाय बेफोरखौहायो जोंङो बांद्राय बाहायनो नाङा आरोखि।
औ नंगौ।
औ।
ओम होनब्ला नोंथांजों फिथाइ सामथायाइनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। होमबा जोंनि एसेयावनो दोनथसै नोंथां ना?
औ जागोन दे। गोजोननाय थाबाय।